हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां?
अ मा खालामदों नोंथां?
दङ बिदिनो जिरायलाबायनानै नोंथां माथो खालामनो आरो
अ आंबो नै इदिनो जाखांनानै जिरायना दङ नोंथाङा जाखांबाय
जानायालाय जाखांबायमोन नोंथां
माक्स जागोनदां
ओंख्रिया जोंना सबायजों नाजोंसोमोन नोंथां
गोथावानो माथो बर'नि ओंख्रि
औ नंगौ नोंथां ओमफाय नोंसालाय ओंख्रिया
ओ ओ जोंहाथ' बिदिनो ओ दालि जहल ओमफ्रायो बिदिनो आलु फाजा
अ
नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसो हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां
अ गायनाय-फुनाया बोरै जाना दं नोंथां
गायनाय-फुनायाथ' बिदिनोसै आरोना नोंथां माथो होनबावनो दैज्लां बोथोर आरो दा माने दंबावो आरोना गायनो
अ
माने अखाया जोंना जोंनि साइडआव बांद्राय अखा हायाखैना बिनि थाखायनो बिदिनोसै आरो ओमफ्राय नोंस्रालाय
जोंहाथ' गायखांनायानो जाबाय नोंथां आमसुवानि सिगांनो अखा बोथोरावनो गायना लाखानाय जादोंमोन
अ नंगौ नामा होनबाथ' दा टेनसन गैला नोंथां गायखांबायबा
गैला गैनायालाय नोंथां माइआबो सोमखां बोहांबायना
अ ओमफ्राय गामिफ्रावबो मा गायखांजोबबायानो नामा नोंसिनिथिं मानसिफोरा
फ्राव इदिनो न'खरसे न'खरनै दं नोंथां फ्रायानो गायखांबाय ओइटि पारसेन्ट
ओइटि पारसेन्टनानो आरोना है गैया जोंथिं गायनायानो जायाखै अखायानो गैयाना ओंखायनो गायनानो जायाखै मानसिफ्रा एसे एनैल' गायदों आरो औ औ औ ओमफ्राय खबरफ्रा मामोन नोंथां
खबरफ्राथ' बिदिनो नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनानै हरनाय जादों
अ नंगौ नामा नोंथां
इदिनो जानाय लोंनायनि बागैनो रायलायसै नामा नोंथां
औ जायो दे जायो नोंथां
अ जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि नोंथाङा ट्रेडिसनेल ओंख्रि मोननैनि बागै बुंनो हागोन नामा बोरै बोरै संङो बोरै बोरै खालामो बिदिनो आरो जायखि जाया मोननै मोनथामसो मोनजागोन दे नोंथां
औ औ जागोन दे जागोन नोंथां
जोंनियाव माबायदि सङो नोंसोर नियाव माबायदि सङो
औ जोंहाथ' मा होनो बर'नि माखासे माखासे मा होनो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला नोंथाङाबो मिथिखागौ जोंहा मा सबायजों साम'आबो मोनसे मा बर'नि
औ अ
दोरोङारि ओंख्रि होननानै सबायजों साम'खौ जोंहा मारै सङो होनोब्ला आं माने संनाय खावनायनि फारसे आंनाव बारा माबा गैया रोंगौथि गैया नोंथां अब्लाबो फंनैसो बुंनानै खोन्थानोसै आं नोंदां
अ जागोन दे नोंथां जागोन
जोंहा सबायाइजों साम'खौहाय गिबियावहाय जोंहा मा बांसिन बर'फ्रा दैमायावहाय मा साम'खौ खनना लायो आरोना ओमफ्राय बैफोरखौहाय मा दैयाव सोमहाबना दोनो आरो माने बै साम'आव थानाय माखासे लेथ्रा बेसाद फ्रा गनायनि थाखाय आरोना बिनि उनावहाय जोंहा मा साम'खौहाय साम'खौहाय माने खिथुखौहाय दानस'नानै ओमफ्राय बै मोखांखौहाय माने मा होनो मोखांखौ मा होनोथाय बर'आव मोखङानो होनखायो साम'
ओ जों
बेखौ माने एरलाबनाय जायो आरोना ओमफ्राय एरलाबनानै जोंहा मा देप्सफोरावहाय माने मोजां माने मानजिनाय बायदि सुनाय जायो आरोना साम'खौ ओमफ्राय फोरबायदि मोजां सुनानै लां लांसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा मा सबायखौहाय जोंहा मा एवनानै माने बथल एबा सबाय उनग्रायावहाय उननाय जायो आरोना खोनादों ना नोंथां
ओं खोनादों खोनादों
औ थि बेबायदि बिदिनो ओमफ्राय जेनेबा साम'खौहाय मोजां माने थाव होनानै एवग्रोना लानाय जायो आरो ना औ एवग्रोना लानाय जायो ओमफ्राय गुबुन फारसे देबसिफोरावहाय जोंहा मा सबायखौहाय मोजां माने खारै होनानै रुनाय जायो आरोना बेबायदिनो खारै होनानै रुनानै मोजां सबबायखौ गोदौ होनानै जोंहा मा बै एवनाय साम'आवहाय माने लुसननानै होनाय जायो आरोना ओमफ्राय उनावहाय बैखौहाय माने सबायजों साम'खौहाय माने फिन गनसे माने संफिननाय जायो आरो ना माने जाहाथे सबायाइनि रसा साम'आव हाबो बेबायदि संनाय जायो आरो जोंहाथ' ओरैनो बर'नि ट्रेडिसन ट्रेडिसन ओंख्रि होनोब्ला जोंहा सबाय साम' अनला दाउ आरो जोंहा एम्बु बेदरजों नोरस सिं बिलाइ बेफोरबायदि आरोना खोनादों ना नोंथां औ बैफोरखौनो माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो रायजो जाजेननाय समनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो ना नोंदां बैफोर ओंख्रिफोरखौहाय औ
जोंनि सबायजों साम'जों संनायनि प्रसेसखौ नोंथाङाबो एसे खोनासंदो। मिलाय आं फ्रायखौनथ' मिलायनायानो मोनदों नोंथां। जोंहाबो इदिनो साम'खौ थांनानै दैयाव खनहैबाय दैयाव खनहैनानै लाबोनायनि उनाव सामवाथ' गोबां रोखोम थायोलै नोंथां। साम' दाहोनाय साम' मा खिंखिरि साम' लादाय बायदि-बायदि आरो ना होमब्लाबो जोङो साम' गोलाव आरो साम' खिंख्रि होननायखौ जों बांसिन सबायजों जानाय जायो आरो ना नोंथां ओरै स
ओ साम'लादायखौथ' जों मैथा बायदिजोंसो एवना जानायखौ नुनो मोनो आरो ना?
औ औ।
जों साम'नि साम'आ गुबुन-गुबुन रो खोम दं जों बारा सिनायनाय जाजोबा।
औ नोंग नोंग
जोङो बे साम' खिंख्रि आरो साम' दाहोनाय ना मा होनो बे संनायनिखौनो खिथानोसै आरोना इदिनो दैयाव जि साम'खौ मोनो बेखौ खनना लाबोबाय साम' खिंख्रि साम' गोलाव दाहोनाय बेफोर खन्ना लाबोनायनि उनाव जोङो लाबोबाय थोजासे जखानि लाबोनानै जोङो दैयाव साननै अबेबा सानसे बिदि सोमना दोनो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बे स सोमना दोननाया जेनेबा बैसोरो हायाव हाजे जाना थांना थायोना बिसोर दैयाव मोननाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ
औ।
मैफोरखौ जागा खिहोनो थाखाय बैसोरनि मैलाखौ दिहुननो थाखाय जों दैयाव साननै सानसे बिदि सोमना दोननाय जायो आरो ना नायनानै।
औ।
बेनि उनाव जोङो साम'नि माबाखौ गारसिगोन बै मोखांखौ। जों बे साम'नि मोख खांखौ इदिनो अबावबा सु बबावबा बिजि बबावबा स्टेफेन बायदि-बायदि जों जेनेबा खासि बिजौ सिखा बिजौजों एरख'नाय जायो आरोना। बैखौ एरख' खांनानै जोङो नोंथां मा खालामो दानस'यो साम'ख
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
साम'खौ दानस'नायनि उनाव जोङो मा खालामो बेखौ इदिनो नारें बा सोरबा एसे खारै बेनि मैलाखौ गहोनो थाखाय जोङो नारें सेबो सोरबा बायदिसिना होनानै आरो बैसोरनि मैलाखौ खारहोनो थाखाय इदि होनानै सोमना दोनो आरो दसेनि था खाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो साम'खौ इदिनो खेरखा बा बै हानि खादाफ्राव लानानै जोङो थिग मानजिनाय जायो आरो साम'आ जोङा जोंजासे बिनि उनाव जोङो सबाय थाबाय जोङो सबायजों साम'जों संनाय खोथा बुङोबा जों सबाय थाबाय सबायखौ जोङो गिबियाव एवनानै जावसोना लानानै जों बेखौ बथल बायदिफोरजों जायखिजाया गथा मुवाफोरजों जों बेखौ मा खालामनाय जायो खामफ्लाय बाव बा फाखकाफ्राव दोननानै जोङो बेखौ फुख्रेमनानै लानाय जायो आरोना। जोंनिया बेनि उनाव जोङो सबायाइखौ रुसिगोन खारै होनानै ना मोजां रुग्रोना ला बाय इदिनो गेब्लेहोबाय बिनि उनाव जोङो मा खालामबाय साम'खौ बिदिनो सुनानैथ' फुनानै लाखाबाय नालाय जोङो इदिनो थावाव एवस्रोमग्रोना लानाय जायो आरोना एवना लानाय जायो साम'खौ आरो जों साम' ओंख्रि संबा बारा जों एरबाय थानाय जाया नोंथां। माने बां ओमफ्राय एरबाय थायोब्ला मा जायो साम'नि बै माबाया गावसिना जोङो हागाव सिला मोनजानाय जायो आरो बेनिखायनो जों साम' ओंख्रि खौ बारा एरबाय थानो जाया बिदिनो एवबाय साम'आ बेरजासि एवनानै दैया रानजासिम जोङो बेखौ एवबाय थानानै जोङो बै रुना दोननाय साम'खौ
औ।
माबाखौ सबायखौ होनाय जायो आरो नोंथां। होखांनायनि उनाव जों बिदिनो गोदौ होसिगोन गोदौ होबाय थासिगोन गोदौ होबाय थासिगोन जबजासिम जेब्लासिम बियो जाजानाय जाया ओंख्रिया थेस फैया अब्लासिम जोङो बेखौ संबाय थासिगोन आरो दैया जबजासेम नांगौ गोबांनि दैयानो ओमफ्राय बेहाय जों मा मा होयो होमबा मस्ला, हाइजे, ं सामब्राम गु फुर बेफोरबायदिखौ देनानै मोजां गोदौ होबाय नांगौ बिफांनि दै जखा होनानै।
औ औ।
बेनि उनाव जोङो मा खालामबाय बेखौ जोङो गुबुन हाथायनि मस्ला होआमोन गोदोनि दिनाव दानि दिनावसो जोङो मस्ला मिट मस्ला माबा जिरा मस्ला बायदिसिना होयो। गोदोनि दिनाव सबाइ ओंख्रि सङोब्ला मा खालामोमोन जोङो हाइजें बिलाइ, गंगार दुन्दिया बिलाइ बैफोरखौ होयोब्ला जोङो बांसिन मोदोमनाय मोनो होनना नै सानोमोन आरोना नोंथां। ‌ बेबाय दिनो जोङो बैबायदि मोदोमनाय ओंख्रि जानो गोथाव ओंख्रिफोरखौ गोदोनि दिननिफ्रायनो जोंनि मानसिफोरा संनानै जाबोयोमोन आरो। बेबायदिनो जोङो जोंनि जोंनि बर'नि मानसिफोरनाव गोबां बिदिनो दोरोङारि गावबा गाव सोब हारिनि मानसिफोरावनो गावबा गाव जानाय ओंख्रि थायो। जे जोंना सबाइ साम', अनलाजों दाउ, नार्जि अमा बिदिनो गोबां ओंख्रि थायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो सबाय साम'आबो जोंनि जाग्रा मोनसे गोथाव आदार होननानै सानजायो आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जों बाथ' नोंथां जोंनि सं नाय आयदाफोराथ' फ्राय मिलायफ्रामजोबोआनोना?
औ नंगौ नंगौ।
ओ होमबा जों उनफोराव सम मोनोबा सावरायबावसै। दा जोंहाथ' समाबो बारा गोबाव गैला जोंहा दोननायनि स माबो फैबाय। बेनिखायनो दोनथ'नाय जाथोंसै नामा नोंथां? ओं जागोन दे।